औ नों
औ दिनै ओ मोनसे बि टि सि नि बेरायनायनि बेरायग्रा जायगानि बारै इसे टपिकखौ रायलायनोसै नामा
औ रायलायजायो नोंथां रायलायजायो ।
जोंना
दे नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा
औ नोंथां जागायग्रोनोसै होनबा नोंथां। जोंनाथ' बि थि सियाव गोबां रोखोम बेरायग्रा जायगा दङ।
औ नोंथां।
जेरै क'क्राझारनिफ्राय लानानै मोनबा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि
औ नोंथां
बेफोर जायगायाव अनेकथा बेरायग्रा जायगा दङ
औ औ नोंथां औ
दा दा ओ ओरैनो क'क्राझाराव बुंनो थाङोब्ला ओ धिर बिल थाबाय दिप्लाय थाबाय रायमना थाबाय ओमफ्राय ओरै जुमदु थाबाय ओमफ्राय ओरै थाबावबाय ओ सरलपारा थाबाय
औ। नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा बाहाय माने मा मा खालामो बे जायगाफोराव इसे खोनथा
औ हागोन नोंथां ओ दा बांसिन मानसियानो नैबे ओ लकेल क'क्राझार थाउननिफ्राय एसे रेस्ट लानो आरो एसे ओ जे माबा गोसो फोरखौ औ इसे बेरायग्लांनो औ इसे गोजोन गोजोन होनो गोसोफोरखौ बे धिरबिलाव थाङो आरोना आंबो थांखांबाय बेयाव। क'क्राझारनिफ्राय ओरै ओ सानजा फारसे थांनानै सानजानिफ्राय ओ माबा नायगाव। नायगाव लामाजों थाङो आरोना बे। बेजोंबो थांजायो ओरै। माबा, गेन्द्रा बिल लामाजोंबो थांजायो।
औ औ नोंथां औ।
दा नै सानजाजों थाङोबा सानजा माबासिम थांबाय, नायगावसिम थांबाय नायगावनिफ्राय ओरै खोलाहा थांबाय ।
औ नोंथां।
मोजां जायगा बे बे बेयाव मोनसे माबा दङ आरोना बिलो दङ, बे बिलोआ बिराद मिथिंगायारि बोनो हाथावना बे जायगाया।
औ
बेजों लोगोसे बे जायगाया गो ग्लैयो माने सक्रसिला एरिया सक्रसिला वाइल्ड लाइफआव गोग्लैयो आरो। बो जायगाया बेजों लोगोसे गल्देन लेंगुर गलडेन लिंगुरा बेनि थाखाय बिराद फेमास जायगा बे गलडेन लेंगुरनि थाखाय बे हाजो हालाजों औ हाजो हालाजों बिराद समायना नुयो गुलडिन लिंगुरा लामा लामा नुलाङो माइ सारि सारि माइ गायनाय ओमफ्राय दै दैयाबो बिराद मोजां नुयो सिनारिफ्रा
औ।
थान्दा ओरैनो बेरायनो बिराद मानसिया पिकनिक जाफैयो आरो बोथोर बोथोरनि बोथोर
आदसा
बोथोरनि पिकनिक जानायनि अनगायैबो ओरैनो सानफ्रामबो मानसिफोरखौ बेरायहैनाय थांनाय नुयो आरोना बे जायगायाव
औ औ औ
ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै माबायावाबाय थालायबाय हनै मा होनो
औ
दिप्लायावथ' थाङो बेयावबो कलेजनि स्कुलनि गथ'फोरखौ बे मोनसे बेरायग्रा जायगा मोनसे मिथिंगायारि नायथावना मोनसे मा मा होनो बेखौ सारभे थाङो आरोना बेयाव सारभे खालामनो स्कुलनिफ्राय थाङो कलेजनिफ्राय थाङो
बिआव बेयावबो बिराद मोजां नुथाय दङ हाजो हाला मिथिंगानि दालां बानायनाय दङ एसे रक दालां
औ नोंथां
पिकनिक जाफैयो बोरायनि बोराय सेंग्रानि सेंग्रा बेनोसै आरो ओमफ्राय आरो लोगोसे सरलपारायाथ' बिराद मुंदांखा जायगा पिकनिनि थाखाय मानि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय बियो खमसे खम नोंथां माबा जागोन दा फिफ्टि फिफ्टिफाइभ किल'मिटार जागोनदां आंनि
आतसा औ औ औ
बे क'क्राझारनिओफ्राय बिसमुरि लामाजों थांनानै ओरैहाय हाग्रायानो बिराद गोलाव लामा आरोना मिथिंगायारि बे हाग्रा ग्रायानो जाहैबाय सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव गोग्लैबाय आरो बे बेयावबो गल्डेन लिंगुर अनेक रोखोमनि सिखिरि दङ बायदि बायदि गाबनि सिखिरि दाउसिन दाउला मैदेर बे हाग्रायावनो बे हाग्राजोंनो थाङो
औ औ
थाङै थाङै थांनानै उल्था पानि मोनो उल्था पानिनि उनाव
औ औ
ओरैहाय बारलांनानै सरलपारा मोनहैबाय आरो ना भुटान बरदार भुटान सिमना खाथियाव बिराद मोजां बे दैया बोहै बोयो गोग्गो बे जिरि जिरि बोहैबोनायखौ बोहैबोनो थांखांबाय नोंथां
औ औ औ
खेबबा
दा दा बेनो आरोना नोंथां नङा ओमबा माने जोंहा ओ गोसो थाजिम खालामनो नङा ओमबा? देहायारि थाजिम खालामनो ओरै गरमाबो बांसिनबा बांसिन जाबोगासिनो दं नङा ओमबा? दा बेफोर जायगायाव थांनानै जोंहा बर'फोरा माने सें सें लाइमोन सेंग्रा सिख ख्लाफ्रा माने एसे गोसोफोरखौबो खुसि बानायनो बेफोराव बेरायहैयो आरोना । दा दा नोंथाङा नुनो मोनबाय जे ओ जोंहा ओरैनो ओ भुटान जायनाखि ओ आलदा हादोर नङा होमबा भुटाना? दा बे जोंनि जोंनि ओ बि टि सिजों एकदम माने नांजाबथारनाय । नङा ओमबा एकदमबारे बायजोआवनो जे माबा खालि ओ बिदिनो ओ द'स बिस किल'मिटारल'
औ,
जोंहा मो- मोजां मोनसे जायगा आरो जेनेबा बेरायनायनि थाखाय जोङो। बांद्राय नाङा जोंहा भुटानाव हाबनोबा खालि भटार कार्ड आधार कार्डल' नांगौ नङा होमबा। भटार कार्ड आधार कार्ड थाबाथाय जोंहा हाबनो हा- हाबनो मोनो दा बैहाय जोंहा ओ- बेरायनो मोनो ओमफ्राय बाजारफोरबो दङ फिसा फिसा नङा होमबा। दा बिनिफ्राय जोंहा जिनिसफोरबो बायनानै ला बोयो नाथाय मोनसे खोथा आरो ओ भुटानाव थाङोब्ला जोंहा। ओ बिसिनि फैसाया एसे खम खम जायो जोंनि इन्दिया नि जों ओ खारिनसिया एसे बे खम जायो बुस्थुफोर फसायनानै माबानानै लुबैनानै मानसिफ्रा बाय लाबोग हबा होमबा दा आंहा बुंनो थाङा भुटान होनोब्ला आंहा ओ बि टि सि नांजाबनाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो नांजाबजोबनाय। दा बेहाय हाबग्रा जोंहा बहुत लामा दं नङा होमबा जोंहा ओरै क'क्राझाराव गेलेमफु दङ ओमफाय ओरै बाक्साजों बाक्सा साइडजों दङ ओरै तामुल साइडजों दङ ओरै उदालगुरिसोथिंथ' साबसिनबावसो नङा होमबा
औ नोंथां
दा बैरबखुन्दोजों जोंहा औ अरुणाचलावबो हाबनो हायो। ओमफाय भुटानावबो हाबनो हायो भैरब खुन्दोनिफ्राय नङा होमबा बे मोनसे मोजां जायगा आरो बेरायग्रा जायगा बाहाय दै खाथियाव बेरायग्रा पार्कबो दङ ओमफ्राय दै स्राय स्राय बोहैनाय गरम दिनाव बे दुगैहैयोबो मानसि सेंग्रा सिख्लाफोरा नङा हबा लाइमोनफोरा ओमफ्राय बोराय बेन्थ' सोरबा सोरबा नायनोबो थाङो नङा होमबा? दैयाबो गुसु नालाय एसे दुगैनोबो मोजां नङा होमबा?
उम
दा बाहाय जोंहा गोबां माने बेरायनो बेरायग्लांनो मोजां आरो
औ भैरब खुन्द'आथ' नोंथां बे उदालगुरिनि माबा जेनेबा बे मोन मोनथाम जायगा जेनेबा अरुनाचल भुटान जोंनि आसाम थाबायना बेनि थाखाय बिराद फेमास आरोना बिराद मुंदांखा खा आरोना बे मैरुफोरनाव बेनि थाखायनो बयबो हाजो बेखौ नायनो थाखाय सिमनाखौ नायनो थाखाय थाङो आरो ओमफ्राय लोगोसे जोंनाथ' जोंनि बि टि सि आवनो आरोना।
औ
जायगा बे जेनेबा नेसनेल पार्क जेनेबा मा
औ
पार्ट जाहैबाय
औ नोथां नोंथां औ मानासखौनो बुंनो सानदोंमोन आंबो
मानासाथ' बयनिबो मुंदांखाखा
नै मानासावहाय जिब जिब जुनारखौ मोखाङावनो नुयो नङा होमबा खाथि खालायावनो
उम
जुनार नायनो गोसोबा बाहाय नायनो हायो
औ बिराद गोजान गोजाननि बायेरानि मानसिफोरा नायनो फैयो बेयाव दा नाय औ गुबुन गुबुन हादरनि नायगिरिफोरा
औ
अनेक रोखोमनि जिब जुनार नुयो मैदेर नुबाय गान्दा नुबाय मोख्रा नुबाय हाग्रानि अमा गान्दायाबो थसेल' गान्दा गोनां औ थसेल' माबा गंगोनां गां गंगोनां गान्दा मोननो थाङो बेयाव
ए
मैदेराथ' मैदेर थाखाबाय
औ औ नोंथां
ओ
जोंहा बेरायनोबो मोनो नङा होमबा बैहाय ओ जोंहा बेयाव मोनो औ सिङावहाय हाबलांनो मोनो औ होमबा नोंथां जोंहा समायाबो खमसै ना ओ गुबुन आयदानि सायाव जोंहा ओ आलदा आलदा समायाव गुबुन समाय लानानै रायलायफिनसै नङा
औ नोंथां माबा रायलायजागोन माखासे औ
होमबा जोंहा उनाव गुबुन आयदानि सायाव गुबुन रायलायफिनसै नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय औ आंबो औ